औ नोंथाङा फ्रि ना दा।
औ फ्रि नोंथां फ्रि।
औ नोंथांजों आङो मोनसे थु ओ आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन। औ बे आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि
औ।
थाइगं जानायफोरनि सायाव आरोना जों मा मा ओंख्रि जायो बेफोरनि सायाव फंनैसो रायलायजागोन ना नोंथां। औ बिदिब्ला जोङो एसे सावरायदिनि
औ जागोन दे।
ओ आंनो जागायसै बिदिब्ला नोंथां।
अ दे नों जागाय दो।
औ ओ नोंथां जोंथ' दा जिथु आयदा लादों जोङो सावरायनो जाहैबाय जों बर' हारिनि जानाय ओंख्रि ओंख्रिफोरनि सायाव बुंनो ओ थाङोब्ला नोंथां जोंना बर' हारिया ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोबां सान थ्रहायि फिसा फिला माने बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रिफोरबो दं आरो।
औ
बेबायदिनो जोङो मैगंनिफ्राय लानानै ओ भाजि एवनाय माबा बाथोन आरोबाव अनेक रोखोमनि रुनानैबो जायो सावनानैबो जायो हांनानैबो बिनि फ्राय खालामनानै गोबां रोखोमनि ओंख्रि बर'फोरा जायो आरो दा मैगं गामि ओनसोलाव बांसिन जोङो मैगंफोर जानायखौ नुनो मोनो जेरै गोजां बोथोरनि समाव जोङो लाफा लाय बेस सर बिलाइ आरोबाव गोबां दं आरो बिदिनो टमेट' फिसाफोर फान्थाव एम्बु बेफोरखौ जों गामिफ्राव जायो। आरोबाव बिदिनो बेदरफोरबो जायो जों जेरै गावनि न'आवनो फिसिनाय लकेल दाउ आरोबाव बिदिनो सबाय दालि गोबां रोखोमनि जों बर'फ्रा ओंख्रि जायो। दा माखासे बर'नि मुंदांखा ओंख्रि होनना बुङोब्ला जों बुंनो हायो सबायजों दाउजों आरो ओमफ्राय अनला दाउ नारजि अमा आरोबाव ओरै जोंना नाफामाबोथ' थाखाबाय मोनसे बिराद मुंदांखा औ ओमफ्राय ओरै अनलाजों मेवाइ साम लादाय आरो सबायजों साम'जों बेफोर ओंख्रिया एखेबारे बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोर आरो।
औ औ
दा बिनि गेजेराव आङो नैबे अनला आरो दाउ बे बेखौ नोंथाङा जाफेरखाबाय दा
औ जाबाय नोंथां जाबाय। गोथाव मोनो ना मोना नोंथाङा?
बे अनलाजों दावउजों ओंख्रिखौ मारै बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां फोरमाय जागोन।
बिदिब्ला आङो अनलाजों दावजों बानायनायखौ इसे फोरमायनाय नोंनो थारमाने आंबो संनो रोङा खिन्थु जोंहानि बिमाया सङो नालाय ओंखायनो आङो नायबाय थायो आरो खाथियाव थानानै ओमफ्राय
औ
आङो माखासे प्रसेसखौ सोलोंनानै लाबाय माने खायदा म मारै मारै बानायो आदबफोरखौहाय अनलाजों दाउजोंखौ आरो दा गिबियावनो जोंनिया मा खालामो होनोब्ला अनलाजों दाउजों जानो थाखाय दाउखौथ' जोङो न'फ्रावनो मोनखायो नालाय बेखौ दाउखौ मासेसो सिथारनानै बेखौ रेडि खालामना लायो आरो गोदानानै सावनानै ओमफ्राय बेदर गोदानानानै लाबाय ओमफ्राय बिदिनो अनलानि थाखाय जों अन देननोसै आरो दा अन देनायनि सिगां बिमाया मा खालामो जोंना बे माइरंखौहाय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो आरो दसे जिखुनु माइरं माने जे माइरङआ अबेबा अबेबा अनला ओंख्रिया गोथाव जाया नालाय जि ज जोसाफोर थायो। थायो बिदिनो अनेक रोखोमनि माइरंफोर दं बे माइरंफोरनि जायगाया मोनसे माइरं बे माइरंखौ जोङो सोमनानै देनानै लानोसै आरो दुसे दैयाव सोमबाय ओमफ्राय माइरङा गुरै जायोब्ला जों बेखौ ओ उवाल गायेनाव देनानै लानोसै आरो। ओमफ्राय बे गुन माइरंनि जे गुन गुन्दै देनानै लानाय बे गुन्दैखौ जोङो दोनसै मोनसे खुरिफ्राव बेनिफ्राय दाउखौ गोदाना लाख नालाय दाउखौबो सारायाव थाव एसे होनानै सेरनानै संख्रि बानलु बिदिनो पियास फोर होनानै मोजां एवना लायो दसे एवनानै लानानै बेखौ मोनहो जोबा आरो दसेल' एवनानै लानानै बेखौ खांनानै दोनफिनो। बेनिफ्राय दानिया मा खालामसै साराय बा दो फ्रावहाय मोजां दै गुदुं फुदुंसै आरो ग्लाब ग्लाब गुद दैलायनाय ओमफ्रायबो गोदौनायाव मा खालामो अनलानि जे अन देनायमोन बेखौ जेब्ला अब्ला गोदौ गदैया बे समावहाय आखाइजों एसे एसे हरबाय थानांगौ आरो खेबसेनो ज' हरनो नाङा अन खौहाय नङाबा मा जायोनो ओ अनला ओंख्रिया बे गथा जायो जाहै बाय सिङावहाय। अना आथा बायदि नालाय बे सिथाबो ओंखायनो गथा जानानै थायो ओंखायनो मा एसे एल' हरनांगौ होनना बुङो आरो।
बिदिनो गोदौ दै गोदौ नायाव हाय एसे एसे होबाय थायो बिदिनो एरबाय थायो एरबाय थायो ओ जेब्ला बियो पन्द्र मिनिट सो बा जिबा मिनिट सो थाङो। अब्ला जों मा जों एवनानै लानाय दाउखौ हाय बाव होसन दिनि आरो होसनो। बाव होसन खांनायनि उनाव बेबायदिनो अनला जों दाउजों खौ मोजां संसै आरो खारैबो होनसै बाव एसे खारैखौ एसे थाब होयो जेन'बा खारैखौ होनानै बिदिनो ब्रै जिबा मिनिट सो बारलां नायनि उनाव हाय बेखौ मा खालामसै जोङो ओ बेयो मोनबाय होननानै जाबाय आरो संख्रि बानलु साखिनाय नानै जानोसै फ्राय लास्टाव बिदिनो जों अनला जों दावजोंखौ संनानै जानोसै आरो मिलौ लायनाय दा अनलानि दाउजोंखौ बिदि बानाय नोंथां जोंनिजों। दा नोंसिनिजों बा नोंनि माबाफोर ओंख्रि मोनथिनाय दं नामा बर'नि एसे मुंदांखा ओंख्रि गोथाव बेनि सायाव नोंसा एसे साव
एसे सावरायनो हागोन नामा? औ
एसे
खोन्थाना होदो नोथाङाबो नारजि खौनो खोथानोसै आं नोंथां होमबा। जायो नाथाय, नारजिजों अमा बेदर मेजेम खोनथासै आरो माने नोंथां जागोन जागोन नांखागोन ओरैजा
औ नंगौ।
लोगोसे बेदरसो जाखासिगोन नालाय बेदरसो मोन नालायथो औ नारजिखौ संनो नारजिखौ सुना लासिगोन
होम
एसेसो माने अफ्रामसिन आरो आ नोंथां नारजिखौ हाय एसे मा होनो नालाय थो सिग्ला नांगोन ओरैनो सारायाव एवफ्रामना लासिगोन बेखौ दोनसिना आरो सारायाव दै फुदुम फिनसिगोन आरो गोदान माने बेखौ संनो थाखाय।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दै एवफ्रामना दोननाय मा होनो बै नारजिखौ हाय जोङो बै दै गोदौ नायावहाय माने एसे एसे
औ औ औ।
मोजाङै माबा जानायनि फिसा फिसा सिफ्रिना होसिगोन।
औ
एसे गोबाव जाबा आरो माने एसे एसे गोदौ नानै थाबाथाय एसे लाथा जाबाथाय माने बेदरखौ थ' दोनायखौ होसनसै थारमानि बेयाव बिदिनो एसे गोबाव दोनसिगोन नायसिगोन एरसिगोन मस्ला मस्लि बायदिसिना जाहोनाव माने होजोबखाबाय आरो माने। इयावहाय।
औ माने औ गासिबो होजोबनानै।
औ नों गोबाव दोनसिगोन मोननाय जाबाथाय खांसिगोन
औ
मोनजासिमखौथ' मोनजासिमखौ नेनांगोन नालायथो नोंथां।
औ नांगौ नांगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो सङो आरो माने नारजिखौहाय आरो नारजिखौ माने बेलेग गायायाव स माने बिदिथ' बेलेग आरो ज फावनो बेलेग गदिर सिफावलासिनो माने ओरैनो होसननाय
औ नोंथां।
बेखौबो बिदि सुना लासिगोन नारजिखौहाय सोमस्रियो आरो माने सुनानै सोमसना दोनो सुनानै रो सोमस्रा दोनो माने बेखौ एसे
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओमफ्राय बिदिनो दै गोदोबा बैदि एखे मानि संनाया एखे खालि बैखौल' माने एवफ्रामनानैहाय सिफ्लिनानैल' हो आरो नोंथां माने
औ बैनिया एवनानै डाइरेक्ट गथायैनो आरो
औ सोमनाहाय माने एखौ एवथ'ला माने सोमनानै दोनो ओरैनो माने सुनानै औ। बेखौ मा नारजि माने ना मा बिदा सिफ्ला होनायनि नामा बेलेग ओमफ्राय बिदा सिफ्लियालासे होनाया नामा बेलेक मा मा नाम नारिज नालाय नारजि दे। बोरैबा माबा मोनसे मुं थादेरबावो आरो नारजि ओंख्रिनो नारिजखौफ' होनोमोन होनबा नोंथां बैै सिफ्लिना होनायखौ।
नंगौनोदां जोंनि
जोंनि जों नारजि खाजिबो होनला बायो औ औ।
नारजि गोथाङै जानाय बायदि आरो सोमनानै। नारजिखौ खाजि लागायनानै जानाय। जुदि पियास थियासबो होयोना नोंथां बिदियाव लागायोब्लाना ओरैनो आलदा अ आंबो बिदिनो जायो एखमबा माबा नारजिखौ डाइरेक्ट दैयाव सोमबाय सोमनानै ओ बिदिनो मोजां सुनानै लानोसै
उनावहाय पियास बानलु गोथां संख्रि होनानै दाइरेक्ट सिफ्लेनानै सामब्राम गु फुर होलायनानै जायो आरो बिराद गोथाव मोनो औ औ।
औ बेबायदिनो
गोथावथ' आरोबाव औ। अनेक ओंख्रि दं जेन'बा बर'फोरनावथ' औ नैबे जों नैबे सबाय दाावफ्राबोथ' बिराद गोथाव ओंख्रि। औ सबायजों दाउजों संनायफ्रा बेयाव खारै एसे होनानै जायो बिराद मिलौलायनाय। आरोबाव लाफा जहलफ्राथ' बुंनांखाला औ।
लाफाजों नाजों जहल बा लाफायाथ'
एवनानै जायो उम उम उम। आलु आलुवाथ' जों बुंनो थांला बर'फ्रा गासैबो न'खर न'खर गायनानै लायो औ। गायो नोंथां बयनिबो नख'रावथ' आलुजोबखाना औ। आलुखौ गोसोबादि जानो हायो आरो जेनेबा बर'फोरनि ओंख्रि बेराद फेब्रिद ओंख्रि औ।
सोरबा सावनानै माबा मा होनो मेनानै बाथोन सिफ्लेनानै जायो सोरबाबा रुनानैबो सिफ्लेनानै जायो, आरोबाव एवनानैबो जानो हायो। जहलबो जाजायो, लाब्राबो, बेदरजों मोजां जायो बे आलुवा
औ माने गासिबजोंबो मिलायो माने आलुवाहाय नोंथां। औ गासिबजोंबो मिलिजोबो टेस्टआबो गोथाव जाहैबाय नालाय औ औ।
बिदिनो आलु फान्थावबो जायो जोंथ' बिरादनो।
बेफोर बर'नि एखेबारे बयजोंबो फसायजानाय ओंख्रि जाथारबाय आरो
औ औ। औ बिदिनो जेरै जोगोनार बिजौफोर औ मुला मुलानि बिगुरफोरखौबो जायो औ मुला खाजि
ओमफ्राय बिजौफोर बुंनानै बुङोब्ला नैबे लाव बिजौ जोगोनार बिजौखौबोथ' जायो जोङो। बेबायदि अनेक दं आरो बर'ना जाग्राफोर। ओंख्रियानो जोबनो गैया थारमाने। हाथायाव बायाब्लाबो गामियाव मोननाय गोबां मैगंफोरखौनो जानानै
औ औ थाखाबाय बेथ' थाखागोन गासिबनि न'खरावबो
औ बेनि अनगायैबो आरोबाव बे मैगं थाइगं आ बिराद फेभरिट आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जानो थाखाय बिराद गोथाव मोनो जोङो आमफ्राय
आरो माखासे हाग्रानिफाय मोनबाय। औ नोंथां दे औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायमोन राय्लायनायनि दा जोङो सानैजों ओंख्रि जानाय बर'नि ओंख्रि जानायनि सायावहाय एसेब्लाबो रायज्लायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ गावजों गाव खोन्थालायबाय दा बेनि थाखायनो नोंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ आं सोलोंनो हाबाय आरो नोंथांनिसिम बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
गोजोनबाय दे । नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै ।अ दे दे दे औ गोजोनबाय